हेलौ नोंथां हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनाबाय नोंथां औ खोनाबाय।
आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाबाय गुबै जाहोना जोङो दा रायज्लायगोन बर'नि दानाय ओंख्रि आदार।
औ नोंथां औ। औ बिराद मोजाङानो हागोन नोंथां हागोन हागोन। ओम।
बिदिब्ला नोंथाङा जागायग्रोनोना आं जागायग्रोनो?
नोंथाङानो जागायग्रोदो नामा।
औ।
औ।
बिदिब्ला जोंनि बर'नि ओंख्रियाथ' गोबां रोखोमनि दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला सबाय दाउ अनला दाउ आरो नाफाम बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि बिराद गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननो हायो आरो।
औ औ औ।
बिनि गेजेराव सबायजों दाउजों होननानै बुङोब्ला जोङो
औ।
सबायजों दाउजोंआ जाबाय जोंनि बर'नि मोनसे बिराद बयबो जानानै गोथाव मोनग्रा ओंख्रि।
औ।
औ। दा बेखौहाय माबोरै बानायो माबोरै सङो होननानै बुङोबा नोंथाङा मिथिनो लुगैगोन ना लुगैया?
औ औ मिथिनो लुबैयो थारैनो मिथिनो लुबैयो नोंथाङा ओ खिन्थानानै होनो हागोन आंनोबो। नोंथांमोना माबोरै जायो?
औ।
औ।
बिदिब्ला फार्स्टआवनो जाहैबाय जोंनो सबायजों दाउजों जानोबा सबायखौ जोङो फार्स्टआवनो एवनानै उननानै लाग्रोनांगौ जायो।
औ औ।
बिनि उनाव जोङो दाउजों जानोबा दाउखौ जोङो रेडि खालामनानै सिथारनानै सावनानै गोदानानै बेफोरबायदिल ए रेडि खालामनानै लाबाय। अब्ला बिनि उनावहाय जोङो सबायखौ रुनानै लाबाय फास्टावनो। संख्रि संख्रि होनानै बा हालदैबो होनानै बिदिनो सोरनिबा संनाया गुबुन आंनि संनाया गुबुन बेफोरबायदि जायोथ' आङो आंनि संनायखौ खिन्थानोसै आरो नोंथां आं माबायदि सङो। औ दा बिनि उनाव सबायखौ जोङो रुबाय दा रुखांनायनि उनाव जोङो एबार ना दाउखौ संजेननोसै थाव संख्रि बा फानलु सामब्राम बेफोरबायदि नों जेसेबां नोंनि मोजां मोजां मोननाय बेसादफोरखौ फानै जोङो मोजां एवनानै लाग्रोसै आरो।
औ औ
औ ओमफ्राय जेब्ला बे दाउखौ नोङो एवनानै बिसिनि जिसो पारसेन्ट नोङो मोननोबा अब्ला सबायखौ नोङो होसनदो। अब्ला होसनखांनायनि उनाव नोङो खारैखौबो होसनदो आम फ्राय बिदिनो बिस मिनिट बा फन्द्र' मिनिटजों गोदौ होबाय थादो आरो ग्लाब ग्लाब नो। औ औ बिनि उनावनो जानो थाखाय रेडि जाबाय आरो। थिग थिग बेबायदिनो अनला दाउ मेवाइ बेफोर खौ नोंथाङा जाफेरबाय ना?
औ जाफेरबाय जाफेरबाय।
औ माबोरै संनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन‌।
औ
गिबियावनो जेनेबा नोंथाङा आंनिफ्रायहाय अनला मेवाइ मेवाइ आनला मेवाय दाउ बेफोरखौ माबोरै जायो नों आंनिफ्राय आंनि संनाय संनानै जानायफोरखौ नों मोनथिनो लुगैदों नालाय अङो नोंथांनो आंनि संनानै जानाय माखासे ओ ओ आदब खायदाफोरखौ नोंथांनो खिन्थानोसै आरोना।
औ औ औ
गिबियावनो जोङो मेवाइखौहाय हाग्रानिफ्राय लायग्रोबाय नङा होमब्ला?
औ औ
मेवाइयाथ' अनेक रोखोमनि दङ जोंहा औवा औवा नायो औवा जेनेब्ला हाग्रानि ओ औवा ओमफ्रायहाय न'नि औवा औवा बुरखा औ थेलेबास' औवा बिदिनो बायदि रोखोमनि औवानि मेवाइ मोनजायो आरोना। ओ बि बिनि मादाव सबसे गोथावसिन मेवाइ होनबा जोङो हाग्रानि औवाखौ गोथावसिन मोनजायो आरोना हाग्रानि औवायानो सब से बर'नि मेवाइफोरनि बिथोरावहाय माने गोथावसिन मेवाइ आ आरोना बिदि होननानै बुङो आरो गोथावसिनबो मोनजायो आरोना।
औ औ औ
बेनिफ्राय जोङो मेवाइखौ न'आव लाबोबाय बारि बागानबा अबेबा हाग्रा ख खनानिफ्राय लाबो लाबोनानै मेवाइखौ जोङो खलथा जिर फैसै आरोना बेनो मेवाइना खल्था थायो नालाय
औ
बेखौ जिरनानै आरामनो सिखाजों साखा साखा हानानै जोङो सुनानैहाय रेडि खालामसै आरोना माबोरै सङो दा बेनि जोङो अमाजों जानोब्ल ब्ला अमा अमा गोरानजोंथ' सबसे गोथावसिन जायो जेनोब्ला अमा अमा गोरानजों जायोब्ला अमाखौ जोङो सिगां ओ बेदर गोदाखांनायनि उनाव अरावहाय मोजां जोम जो जो फोरोनग्रोनानै लागोन आरोना। फोराननानै ज-जेब्ला अ मायाहाय गोरान जायो अब्ला बेखौ जोङो सुनानै
औ।
हालदै, संख्रि, मस्ला बिदिनो ओ सामब्राम पियास होनानै जोङो सारायावहाय एवग्रोनानै लागोन आरोना। बिनिफ्रायहाय बियो एसे ओ मोनफ्रामनाय जायोब्ला जोङो बेखौहाय बेदरखौहाय खांनानैहाय दस्रा ओ आइजेङावहाय दोननानै लाग्रोगोन आरोना। बिनि उनावहाय जोङो मेवा खथ' हानानै दोनखाबाय जोङो, बिनिफ्रायहाय जोङो मेवाइजों मा नांफागौ होनोब्ला ओ माइरंनि उन गुन्दै नां गौ नङा होनब्ला?
औ औ।
औ मेवाइ मेवाइ संनोब्ला माइ माइरंनि उन गुन्दै नांगौ बेखौहाय जोङो देनानै लाबाय उवालाव बा थफसियावहाय। सिगां बेखौ सोमग्रो नांगौ आरो ना माइरं खौ सोमनानै गुरै खालामग्रोनांगौ। जेब्ला गुरै जायो अब्ला देगोन आरोना जों। देनानै रेडि खा खालामनानै बिनिफ्रायहाय ओ बि दिनो आरोबाव थाव एसे, बानलु, सामब्राम हरबावनानै जोङो मा होनोमोनलाय मेवाइखौ एसे एवगोन आरोना। एवनानै जे ब्लाहाय मेवाया एसे मोजां रोखोमै मोनमोनफ्रामहाम जायो अब्ला जोङो दैखौ हरगोन आरोना। दैखौ दुंहोनानै बिदिनो ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौहोगोन आरोना। दै दुंनानै जेब्ला दै दुङो अब्ला जोङो ओ माबाखौबो अन गुन्दैखौबो हरनानै जोङो एरबाय थानांगौ आरोना। एरनानै जाहा थे एरबाय थानायनि खार'ना जाहैबाय जाहाथे मानो होननानै बुङोब्ला ओ बोरैब्लाफोर माबायाव माबायाथ' उन गुन्दैयाथ' गोदोयोना खामदोयो अरावहाय सिथाबैनो औ सिथाबैनो एरबाय थागोन आरोना जों नायै नायै ओमफ्राय बिनिफ्रायहाय
आ दसे बिदिनो गोदौहोनानै मेवाइजों अनलाजों गोदौहोनानै माबा सरि औ मेवाइजों अनलाजों गोदौ होनानै जोङो ओ मा होनोमोनलाय बेदर बेदर बेदर गोरान एवनायखौ हरगोन आरोना। हरनानै जोङो बिदिनो बे खौ मोजाङै माबानानै फोमोननानै जोङो गोथाव बिदिनो जायो आ
जायो औ औ। थिग बेबादिनो आरोबाव गुबुन गुबुन रोखोमनिबो मोनबावनाय जायो। जेरै नाफाम। नाफामखौ जाफेरबायना नोंथाङा?
जाफेरबाय औ नोंथां जाफेरबाय। अ नोंथांमोननि ओनसो सोलावहाय नाफामखौ बोरै बानायो बोरै जायो बेफोरनि बादै एसे आंनो सुंद'यै खिन्थाला हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ औ दे खोनथानायसाय।
नाफामखौ बानायनायनि सिगां जोङो बयनिफाय सिगां नांगौ नाखौ फोरानग्रोनानै लानांगौ। नाखौ जोङो लाबोनानै मोजां सुनानै फोराननानै लाबाय सान्दुङाव अराव बेराद मोदोमफ्रु जालायनाय फोराननानै लानांगौ आरो नाफामखौ। बिदिनो नाया इसे से बालाबाथि बा मोजां मोजां ना बेफोरबायदिबा गोथावसिन जायो आरो। जेरै बिदि माव। अवां फिथिख्रि बेफोरनिया एसे बारा थावा जायो थिग बेबायदिनो जोङो ना मोजां मोजांखौ लाबोनानै सुनानै सायनानै फोरानबाय फोराननायनि उनाव जेब्ला नाया रानो अब्ला जोङो राना फैनोसै ना नाफाम देनायनि आयदायाव अब्ला नाफामखौ जोङो। मारोरै देयो होनना बुङोब्ला जोङो उवालाव देयो उवालाव उवालाव जोङो ना ना गोरानखौ आरो लोगोसे थास'नि बिसं बेखौ लानानै आरो सामब्राम गुफुर बेखौ लानानै ज' खालामनानै देयो आरो। सोरहाबा सोरहाबा हालदै बा बिदिनो माबा मनि मुवाल बेसाद होयो नबा जोंनि जोंनि जानायनि बेलायावहाय जोङो बेफोरखौ होनाय जाया आरो। जोङो खालि थास' बिसंजों आरो लोगोसे सामब्राम गुफुर बेखौ होनानै देनानै जोङो हासुं औवानि हासुं बा माबा मोनसे मा जिखुनु बुस्थु दिब्बा गोनां जाहाथेबो बार हाबनो मोनै बेफोराव सोनानै गोबाव समनि थाखाय दोनो आरो। दा बे नाफामा जेसेनो गोबाव दोनो जेसेनो गो थाव मोदोमलाङो आरो जानोबो गोथाव जायो। खालि मोनसेल' बाथ्रााव गोसोआव लानांगौ खि बाव बार हाबनो मोननाय नङा आरो बार हाबो बबा मा जायो होननानै बुङोब्ला जों एम्फौफोर हाबनानै बिदै दैनाय बा बिदिनो गेसाव मोनामनाय बेफोरबायदि जाजानाय अबस्थायाव फैया आरो।
औ आतसा आतसा
ओंखामखौ बानायनानै जानाय जायो।
औ औ
औ नोंथांनि नोंथांनि ओनसोलावबो ना ओंखामखौ जानाय जाखायोना
औ जायो जायो जायो नों जेरै खिन्थादों बेबायदियैनो बानायनानै जायो आरो ना
औ औ
औ
अब्ला जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ नोंथां औ
औ नोंथांजों बिराद मोजां मोजां बाथ्रा राय्लायनो मोनबाय बा आं खोनानो मोनबाय आंनि मिथियैखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होबाय बिनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो
औ आंबो गोजोननाय औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि अनेक रोखोमनि ओंख्रि माने खिन्थानायखौ आं बुजि बुजिनानै नोंथांमोना बोरै जायो बेखौ आङो बुजिनानै मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोननि नोंथांनि नोंथांनि सिमांनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय।
औ बिदिब्लाब्ला औ दे औ नोंथां औ गोजोन्थों
गोजिनथों।